अ ओ नोंथां खोनादों ना
मा होनदों नोंथां
अ नोंथांखौ बेलासि समनि गाहाम हामलायनाय बावहरबाय
आंबो नोंथांनिसिम गोजोन हामलायनाय बावहरबाय बेलासि समनि
नंगौ नोंथां नंगौ ओ आसा खालामो नोंथांआ मोजाङैनो दं
आं दाथ' बरथ'मान मोजाङैनो दं नोंथांआबो मोजांयैनो दंना
अ नंगौ नोंथां नंगौ मोजांआनो आं नोंथांजों ओ नोंथांजों एसे रायज्लायनो सांदोंमोन नोंथांआ एसे सम होनो हागौमोन ना
आं हागोन नोंथां
अ ओ
नोंगौ नोंथां नोंथांआ दासान्दि मा खामगासिनो दं
दाथ' ओरैनो दं माने ब'जाराव थांदोंमोन बेनिफ्राय दा फैबाय
अ नोंथां नोंथांआ ओ नोंथांआ हाथायनिफ्राय मा मा लाबोखो
आं हाथाइनिफ्राय मैगं थाइगं लाबोबाय बेदर लाबोबाय बेनिफ्राय बेफोरखौनो लाबोबाय आरो।
अ' नंगौ नोंथां।
औ।
बाजारनिफ्राय नोंथाङा अ मा-मा रोखोमनि मैगं थाइगं लाबोखो होनोमबालाय।
थ' गोबां रोखोमनि मैगं थाइगं लाबोदों जेरै आलु, पियास बेनिफ्राय आरो गोथां मैगं थाइगं जेरै ओ बानलु, कबि लावबो लाबोदों बेनिफ्राय स्कस लाबोदों। आरो
अ'
फानथाव लाबोदों
औ।
नोंथां ङा नोंथांनि फेब्रेथ मैगंनि बुंनो हागोन नामा नोंथाङा।
बिदि
माने जायखौ नों मोजांसिन मोनो जाना
इंख्रि अ नोंथाङा इंख्रिनि खोथा बुंदोंना ना सबजि बा
मैगं-मैगं-मैगं माने औ मैगंखौनो एवनानै जानायनि उनावबो गोथाव मोनांगौ ओ ओंख्रि बानायना जानाय जायखिजाया
औ-औ अ फेब्रेथट आंनि बुंनो मानो होनब्ला लाफा लाफाया लाफाखौ जानानै गोथाव मोनो आं। आरो मैथा।
औ मैथा।
उम लाफा लाफा आ मैथाखौ अ दाथ' आरो खान्थाल दाथ' खान्थालनि सिजोन ना दायो खान्थाल बेगर मोनो। अ उम मैथाजों खान्थाल बेगर जाना ओ बिराद गोथाव मोनजायो आं।
नंगौ स आंबो मोजां मोनो। औ नोंथां बेनिफ्राय आंबो मोजां मोनो बेनिफ्राय लाव-लाव मोजां मोनो।
लाव होनोब्ला हाबाया गो जोगोनारा।
जोगोनार-जोगोनारा।
अ जोगोनारखो आं बांद्राय गाहाम मोन थेवब्लाबो आं जायो जानाया।
आरो बेनिफ्राय लेस्रा
खुगुनि अ-अ-अ गोथावखोनो मोनजायो थेवब्लाबो बांद्राय गोथाव मोनजाया आं।
औ नोंथां माने बिदिब्ला नोंथाङा एसे बैबायदि बिलाइ गोनां मैगंफोरखौ बारा मोजां मोनो नोंथांङा नांगौ ना?
औ नंगौ नोंथां नंगौ आरो ओ माबा
मुला-मुला बिलाइफोरबो मोजां
नंगौ मुलाखौ बांद्राय मोना थेवब्लाबो जायो आरो।
अ माने मोजां मोनाब्लाबो जायो आरो नङा होमबा।
उम-उम-उम आं आंनि फेभरेट होनबा आरो खुथुरा नोंथाङा खुथ्रा खुथ्राखौ मिथिखानो हागौ खुथ्रा दैयाव ओंखारनाय खलौ मलौ
अ खुलुम आंबो जोबोर मोजां मोनो।
बेफोर बेफोरबायदिखौ जाना जोबोर गोथाव मोनजायो आं आरो हमना ला उम। आरो हमना ला गोबां दायोथ' आरो भारत खेराइला होनोना जों
औ नोंथां माने केरेलाखौनो बुङो।
उम उम केरेला गोखा नङै ज जाय माने गोखा नङा। बेखौबो आंहा अ अ बिखौबो आं जाना जोबोर गोथाव मोनजायो फ्राय एवनानै आरो गोखा आरो गोखाखौबो मोनजायो बारै गोखा खेरेलाखौबो
आंबो गोखाखौबो मोजां मोनो बेखौबो मोजां मोनो गोखाया गोखाब्लाबो एसे गोथाव आरोना गोसा गोसा बेबायदि आरो बेखायनो बेबो मोजां। आरो आसलथे बिदिखौबो जानांगौ आरो।
उ उ
बेफोर गासैबो जोंनि देहानि थाखाय गोनां खनि खनिसफोरखौ होनाय जायो। आरो फ्रा आरो प्रटिन गासैखौबो होनाय जायो आरो बेखायनो जों गासैबो रोखोमनि मैगं थाइगंखौ जों जानांगौ।
नंगौ नोंथां नंगौ।
दं बबबा एवनानै जानाय बांसिनथ' एवनानै जानाय दं नंगौना
उम उ उ
बेबादिनो आरो जोङो जेसेबां हायो बेफोरखौ जों जानांगौ नाथाय अनि माने न'आव बानायनाय जेराव रासायनारि मुलि हो नंना माने अर्गेनिकखौ बुङो आरो माने न'आव न'नि गोबोरखि नङाब्ला मैगं थाइगंनि बिज्लाफोरखौ गारनानै जेराव हासार बानायनानै बानायनाय जायो बेफोर बेफोरजों देरहोनाय माबाखौ बा मैगं थाइगंनि अ मैगं थाइगाव जाय मोनो माने बेफोरखौ देरहोननानै माने बेफोराव फोनानै रज'नाय बेफोरखौ जों जानांगौ। ममाने मोजां जायो जायो
नंगौ नंगौ नोंथाङा जोबोर मोजां बाथ्राखौथनो बुंदों।
ननो थाङा आरो दानियाथ' बांसिनानो गलाय मोनदेर जाबाय जेराव फुरा माने मत्र' इ माबाफोर रासायनारि मुलि होनाय जायो। जेराव जेराव बेफोर बिस गोनां बायदि जालांदों माने
उ
बेओंखायनो बेनिफ्राय जों एसे गोजानाव थानाय मोजां। नंगौना नोंथां मानोना बे जों फाय जायोब्ला जोंनि देहानि फुरा जोंनि देहा
आरो दासान - दासान्दिथ' जों नुनो मोनो माने ओरैनो मोनसे बुंनाय माबा दं प्रभाब दं नोंथाङा खोनानो हागौ बोथोरनि फिथायखौनो बोथोराव जानांगौ नङा होनोमब्ला?
अ बुंनो थांनांगौ।
हिथायानो जा अ अ मैगं थाइगंआानो जा जियानो जा' आरो दा दासानदैथ जों नुनो मोनो जाय बुस्थुनि दा बोथोर नङा हमना ला दुन्दिया लाइ बेफोर अ बिलााथि बा टमेट' बेफोरथ' दा जोंहा गोजां बोथोरावसो ओंखारनाय बुस्थु नङा होमब्ला? अ खिन्थु जों आथिखालाव नुनो मोनो। जाय बुस्थुखौसो जाय जिनिसा गोजां बोथोराव ओंखारो बे बुस्थुआ दा दाबो माने मार्केटाव ओंखारगासिनो दं। बेफोर बुस्थुखौ माने जायखि अ अ नेचारेलि माने अर्गेनिकेलि बेफोर बुस्थुखौ माने गायनाया रज' होनाया माने पसिबोल नङा, नङा होमब्ला जायनि जाहोनाव बिथांमोना गोबां माने रासायनिक मा होनो हासारफोरखौ बा मा रासायनारि आ नंगौ नंगौ गोबां बुस्थु होनानै बिदि माबायो बाहायो आरो बेफोरावबो माने आं बुंनो सानो बेफोर बुस्थुखौ जानानै जोंहा जेबो लाब जाया उल्था जोंहा देहायासो खहा जायो आरो ओ हमना ला बेफोरबायदि माने दुन्दियाफोरखौ बायना लाबोबा जों जेबो मोदोमनाय मोना बा सात मोनजाया नङा होमब्ला
टेस्ट गैया जायो आरो माने गोथाव गोथावा गोमालांङो बेबायदिनो आरो माने ओ जेराव बोथोर बोथोरनि फिथाइखौ बोथोराव जानांगौ होननानैनो नोंथांङानो बुंलांबाय बेबायदिनो आं खोनानो मोनदों माने खायफा खायफा जायगायाव माने बोथोरा दा बाहेरायाव बेलेगबो जानो हागौ नाथाय न' सिङाव मोनसे बेबायदि आबहावा बानायाय जायाव माने दा गोलोम बोथोर हमना ला नाथाय बे न' सिङाव एक्सट्रा माबा लगायनानै माने मेचिन बाकि मेचिन माबा माबि बाहायनानै बेयाव ओ एसि लगायबाय हमना ला बेनिफ्राय गुसु खालामबाय बै बायदि जायगा खालामनानै बे सिङाव गुसु जायगायाव जानाय फिथाइ सामथाइ जेरै आपेल आफेलफोरखौ बिदि न' सिङावनो माने बोथोरखौ सोलायनानै माने जायखो आर्टिफिसियेलि बानाय होनना बुङो माने मानसिया बानायनानै बेबायदि दानिया आबाद खालामनाय जादों होननानै आं खोनानो मोन्दों आरो
अ
माने बेफोराव बेफोरबो एसे माने जोंनि ओ नेचारनि माने नेचार माने मिथिंगानि उल्था थांनाय बायदि जायो आरो बुस्थुआ माने जों माने मिथिंगाया जेरैबायदि सलियो बेबायदिजों सलियालाबानो बिनि उल्था थांनाय बायदि जायो आरो बुस्थुआ माने बेफोर आसलथे मोजां नंङा जायनि जाउनाव बेफोरखौ खालामनायनि जाउनाव दिनै जोंनि बुहुमनि थासारिया गोबां गुबुंले जालांनो होनदों नंगौना नोंथां जों जा जा बुस्थुखौ जों खालामनांगौ बेखौ जों जल्दि खालामनो नागिरा जेरै
नंगौ नंगौ
माबाफोरावनो हमना ला बेदरनि बेलायाव जों बयलार जायो। मोनसे दाउआ मासे दाउआ देरनो थाखाय खमसे खम द' द' दान नंङाबा बेबायदिनो आरो स्नि जान बेबायदि लायो माने कमप्लिटलि देरनो थाखाय नाथाय मासे बयलारनि जिउआ से दानल' जायो। से थान नङाबा ब्रैजि सान आरो माने दा फिसा जाबाय गथ' जाबाय। बेनिफ्राय गेजेर जानायावनो जानायावनो माने गोबां माबा भिटामिन मुलि गासिखौबो लगायनानै बेखौ से दाननि गेजेरावनो देरहोयो। बेबोथ' बे थ' मोनसे जोंनि माबानि मिथिंगानि उल्था थांनाय जाबाय। माने जाय जोंखौ गोग्गो होननानै बुंनो हाया आरो नङा नोंथां?
ओ बेफोरबायदिनो आरो बेबायदिनो आरो नोंथाङा बुंदोंमोन बोथोरनि फिथाइखौ बोथोराव जानांगौ। बेबायदिनो आरो नाथाय बे समनि समनि फिथाइखौ समाव जानाय बायदि जायासै आरो बुस्थुआ।
नंगौ नंगौ उम्म बिनि जाहोनाव अ आथिखालाव नुनो मोनो जों गोबां रोखोमनि बेराम आजारफोरा जोंहा जानायखौ नुनो मोनो नङा होमब्ला?
नंगौ नोंथां बेनि थाखाय गोबां रोखोमनि गोदान गोदान बेराम सोमजिनो हमदो नंगौना? औ
दे होमबालाय नोंथां नोंथांजों रायज्लायनानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय। आरो आसा खालामो ओ उनावबो जों बेबायदिनो राय्लायबाय थागोन।
अ आंबो जोबोर मोजां मोनबाय नोंसांजों रायज्लायनानै इयुनाव आंबो रायलायबावगोन।
नंगौ नोंथां उम्म गोजोन्थों।
दे।